है जा दिगदारलै दहायनो सासेजों रायज्लायबाय दासो दानबाय आं बिनि फनखौ आस सुरित बै रायज्लायबाय थानाया। खामसालिया बिनो हरदोंमोन दहाय। बेनो आंनोबो बोरैबा बोरैबि दि माबा देखाय थाबाय दासो दानबाय दानानै थां हााबाव बेबो सोफाबावबाय हाबफाबावबाय मालायजों रायलायनाया जारला मोनला मा बिदि जालाबायाबो बोरै जानांगौ जाखो
जायो संसाराव बिदिनो थायो संसाराव जायि मा दं?
सारावनो एकदमबारे गोसोआनो फाग्ला जाला जोबो। ओइ दासो जोलुर बादायलायनाय नायना फैदोंमोन आं बैयाव
आदसा दे मोजां।
ओमफ्राय माथो जेनबायसो बिसिना नैबे बै सानजाना सानजाना ओ सोनाबनि गामिना जेेनबायसो हनै बिसिना गरसेयावनो जेनबाय उम्म मालाय दस्राना देरहाबाय आरो नै दा आर बे सानजालागोनिनो बै ओ बाजारा बिनिफ्राय जेनेबायाददि जादों आरो जयै खांनानै ओमफ्राय बेयोबो गरसे सोबाय मोन आरो बिसिनाबो
उम
सोबायमोन ओमफाय देरहागोना देरहाया बुंनो हाला आरो नायजोब जों थिफिन सिमल' नायफैबाय
एखिबना मोननै नामा?
खेलाया मोननै मोन मोननै नङाने मोनथामल' खेलाया दिनै ओमफ्राय दा मोननै जोबायमोन आरो मोनथाम मोननैल' होनदोंमोन थाय। मोनैल'मोन दां
से मोननैल' मोननै टिम गासै उम मोननै नायनानै फैबाय। हा?
जायगायाव अबाव जादों खिलाया?
ओइ माथो सालज'रानि फोथारावलाय बैसागु प्रग्राम जाग्रा फांसन जाग्रायावलाय फोथारावनो जादों। उम
जोंहाबो थांनांगौ थांसिगोन।
मानो?
मा होनदों मा गारि भारा?
थांग्राखौनो लांनांगौआ
ए नोंसिनिया अ नोंसिना लांनांगौमोन
लांनांगौ माबायाव दङ ब्र'
टुइनटि फर आव नोंसिनि? है बाइकफोरनो थाङोलाबायलै गावबाव थाहोगासिनो मालाय। एसे गारि थाजोबखायो ना। माखासे गारिनि थांदो ब्रा गारि गोनां गोनांङा।
थेवबाबो अट'जोंबाबो अट' ओरैबाबो
उम्म उम्म
हसेरनि थाखाय लानांगौ जायो।
ओमफाय दालाय माथो खालामगासिनो? न'
हम थाग थाग थुक थाग थुलाबायदों।
ए
साख्रि था साख्रियानो माबा नागिर औ साख्रिखौनो नागिरलालै दाना
ए दाख्लैसो आंनो खोन्था हरदोंमोनलै। आदा आदा माबाया आदा बे खानाय जायलाया। खिन्थाहरदोंमोन आंनो ओमफ्राय आ थुनो रोङा नालाय बुस्थुखौ।
आदसा, उम सोलोंदो सोलोंनानै थादो उम।
सोलोंनांगौमोन ओमफ्राय नै माबाया बैहाय लाहैग्रोजासिगोन माबा बोसोरसे आरो माबा ओ सप्ता ना माबायाव मासाव माबा खोमालै ओ गासै आरो बोसोराव माबा आरो बारो बा बाजि बा ओ बा रोजा ना मा होनोमोनलाय बा रोजा।
औ। कर्स नङा
कर्सथ नङा जेनेबा दिनो थां मा होनो बेखौ
ए खामानि
खामानि नङालै खर्ससो। खरसो
आतसा। उम।
बिनो आरो। ओमफ्राय नोङो बेहाय जेनेबा बारा गोबाव जाया माबा लानाय जागोन आरो बेसेबां जाहोयो जेनबा सपथायाव खोननै ना मासाव बेसेबां मावख'निथाय दे बिसे ओ सप्तायाव खननै जानो हागौ।
उम उम।
सप्ताथायाव खननै जायो बांसिनानो लाय होनदोंमोनलै बै आमथिखानाबो सासेया लेंदोंमोन ओमफाय सानदोंमोन आं। आरो एक्सट्रा नोङो जेनेबा साननै नालाय सप्तायाव ओमफाय दस्रा खामानि मावनो हायोना।
औ हायो खिनथु
नोंस्रासो मालाय सिन्था गैला आखयाव फैखाबाय
माया
जासिला बायसिगोनसो नोंसोरनो
उम
नै नांगौबा नै नै आइयै आंनाव फै आंनाव फै आं बांसिन नायलायगोन होनलायनानै हाब आं होगोन माबा बादायलायनाय जासिगोन आरो नोंनि थाखायनो ओय माबाफ्रा मा नांगौ नांगौ जागाफ्रा आं आं बेनो ओरैबायदि होबाय दालाय माबायाव नुआ होनबा बै ससे ससे भिडिय माबा देखाया होनबा मबाइलाव
ओ
नुयोना आं ओरैबायदि होगोन आं ओरैबायदि होगोन होनलाय लायनाय
बिदि बिदि जालायनांगौबाथ खम जागोन दाबायदियाव
फनजों
सिमा सिमाङावबो जाब सिमाङावबो नुबावनाय नङा खोमालै बिदिखौ मोगथाङाव थ फुजानि बाथ्रा सिमाङावनो फैबावनो होआ
सिमाङाव फैनाया बुंनो हाला आरो आं बेखौ ओमफ्राय दा नैलै बिसिनायाव उन्दुनानै दङ' दसे बार जानानै दङ'। गोलोम मोनलाय गोलोमनाय मोन‌ बाय गोजान थाबाय गारि सालायबोबायना
आतसा
गोलोमबाय आरो
उम उम हारसिं थांदोंमोन नामा?
हारसिं नङा बै सासेयालाय दासो ओंखार हाबफैनायालाय नआव
आतसा आतसा
बेजों थांफादोंमोन ओमफ्राय सासेयाबो थांदोंमोन थाग्राया सासेया ओमफाय दाबो सौफैया माथो दे बै सासेखौ लाबो फागोनना मागोनथाय जोग्राखौ
उम
खोमा बाराबा नै दासो गारि गाबनाय खोनाबाय आं फैखोना फैयाखैथाय। आ।
फैबाय ना?
उम।
ओमफ्राय ओइ नै माथो फस्टआव गुुफुर गुफुर फुनजोबदोंनो दाख्लै। सवाखैनो फसआव गुफुर गुफुर फुनजोबथारदों माथो।
हाबाफारि ना?
औ सिगांनिया जोंना।
उम।
बे फारथिनाव बोखार नांगौलै बे गाजोल दोनानै दोनजोबनाय दंना आयौ। गा दुब्लियाव बोरैबा गोजाव फारसेथिं गलांना आथिङाव हाबबाथाय सेस
उम
गाज माबाखौ माबा साव बोखारजोबनाय जाबाय फुरा बुथुमनानै सा फावजों मोननाय सिगौ बे बुस्थुखौ
खामानियालाय दङ खामानियालाय दङ मावनांगौआसो बिसो जाबाय
अ बै खामानियाव फोजोबगोन आं माबाया नेटलाय माला लाबोगोन बेफोरनो
मबेलखौ नेद आ नेट जागोन बे मबेलखौल' बानायग्रो गाबोननिफ्राय मबेलखौ
ए उम उम उम
माबा लांबा खथार नांगौ
ममदो बर'नि मा होनो जोंनि इहावलाय?
मिथियालै
मिडेल मा होनबाव नांगौ?
मा होनगोन बे नायबा मोनगोन दलाय नायफैनायाबो जाया थालखौनो लाथारा।
उम ओमफाय माथो बोरैथो लिसु जानो नायगिदोंमोन नोंसिनिखौ दाख्लै बि गावसिनि बिबैमोननिखौ लायनो होननानै ओमफाय दा दंना गैला जानो लुबैदोलै थ' लायसै
मिथियालै थांनायानो जायाबा
दंबावोखोमादां दाबो फिथ फिथाइया गिदिर गिदिरदां मोदोमां
गिदिर नोङालै ओहो ओय आगोल ओन्दैयावस थांनायबो जालाना ओफ्राय बेगराब उम बारा माबा नंखायामोन नंनाया बेगुर फिसा नखायामोन आरो थांनाय आनो जायाबा
जाहैजागौमोनलै सानसे सम लानानै आरामनो
समानो मिलाया माथो नै
बल जोयिनसि सिगां थांसै दुइथायाव। ओय जाना फैसै आरो ओआ
थांनांगौआनथन
उम हा
थांनाय जाया। थांनायानो जाया थांनायानो जाया ओनदां
अह
थांनांगौलै बिदिनो थाङाबा फाय गोबाव माबा सोमोन्दोआ माबाजायो थांलायनांगौ। सोमोन्दो खौ नाङा नाङामोन नो खायनो सोमोन्दोआ थाबाय थानायनि थांनांगौ। आंथ गोजान जानावसो आलासिजाहैनोलुगैदो एकदमबारे खना खनला जायगाफ्राव आलासिफ्राबो गैबायबायाब्रा जोंबो सिनायलायजोब ब्ला गोदोनियासो सिनायलायोमोन दामालाय दा जोङोद गोदोनो खोन खोनथा लाङाबा जों बोरै सिनायगोन दे
साफात बागान सेर सेर बेरायलायनोसो मोजां मोनथारदां।
होम
ओ बेरायहैनांसिगोनलै बैनियाव ओरै जों थांना खेनसे थांनायाव बै हाजोनि माबा न दंलायोना गोजौआव माबा नायग्रा जायगा ना मा होनो गोजौनिफ्राय इथ थांनांसिगोनसोर ओरैजाय साफात बागानथिं फटक
सोद हांनाय जायालै साहा बागानखौनो थांनायानो जाला दाना आरो बङायगावथिंथ फिसा फिसाबो। हाजो दोबा दै बाज्रुम दंलाबायो बेखौनो नायनो मोनला। आरो अबा अबा मानसि बेरायलागासिनोथ।
थ नायनोसै।
नायनो नायनोल मोननाय
आया बन्द टाइमाव थांसैब्रा। नोंनि खामानि बन्द जाबा थांसै।
औ जोबबायानो।
माला जोबगोन माबायावनोदा लास्ट मा थामजिसे ना बेयावनो थामजिसेयावनो उम
थामजिसे। बे बे बे दाना थामजि ना?
थामजिसे जाबायदांलै
खसियो
थामजिसेमोन थामसे माथो खोमसिबो जाबोगौ बैमा मा? खोनाबाय? खोमसि जाबोबायले नै नोंबो ओंखार दो नामा न सिंनिंफ्राय ओंखारदों नामा दरजा खेंदो
अलसिया
थाया गानदो फेना दंना गैया गानदो फेन लाबोआखै आरो नों? हा
मा होनदों?
लाबो
मानो?
दंलै खामानियानो। आं गाबोन मावाना नालाय बेखायनो दिनै फोजोबखानो सानदोंमोन आं।
ए ओइ नै माथो दिनै बारखौनो बारथाराखै जि गरम आयु दोहो दोहो जाथारदो ने न' सिङाव थाबाय थानाय मालाय फांखायाव था नोंथ फांकायाव थाबाय थादो।
उम
बिफांनि बिलाइयानो लोरोबबो मावाखै हनै दाबो ओ दिनै अखा हानाय नंला खोमालै ने?
जानो दसेनो दसेनो हायो दसेनो मिथिला ए दसेनो हायो दसे मिथिला होनदां
उम उम उम बिदिनो जागासिनो दं। ओंखाम जाखांबाबो माथो ओंखाम उखैनायसो मोनबावबायलै।
जाबाय
नोंनाथ' देरबाय दा बैयो फिसिनाया?
देराखै बे दोनदो जाबाय आबाद खामानिखौ उम।
उम दे बिदिनो जाथिंसै होनोमबा दे
उम।
उम